औ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ। ओ औ आ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरनि आं हारिमुनि सायाव नों-नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामबाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
सम होनो हागोन रायलायजागोन औ।
औ औ हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिया मुलुगाव थावरिनो हाया नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो बर' फोराबो जोंहाबो हारिमु दं देरै दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय। दिनै जों बर'फ्रा गाव गायनो दिनै जि दायो गाव गायनो दिनै खामानि मावो। आरो जोंहा दामनाय देनाय मुसुरनाय मेथाइ रोजाबनाय जोंहा बर'फ्रा गासैबो दोङो आरो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो मुलुग
हेल'
हारिमुवानो जोंनि सिनायथि नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
न' गंसेया जेरै मुदा गैयाबा जेरै ओ गसंथेनो हाया थिग बिदिनो मोनसे हारियाबो हारिमु गैयाब्ला जों बुहुमाव गसंथेनो हाया आरो। खोनादोंना नोंथाङा ओ हारिमुखौ गारनानै जोङो मालाबाबो ओ गोथों लामाथिं जोङो खामानि मावनो हाया हारिमुखौ जों थानांगोन। जेरै बर'फोरा गामसा गानो जेरै आइजोफोरा दख'ना गानो बे जोंनि हारिमु नङा होमबा? जों दिनै आबाद मावनानै जायो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबो मोनसे जोंनि हारिमु। नङा होमबा? जोङो बेफोरो जोंनि गासै ओ हारिमुवा जोंनि मावनाय दांनाय गासैजोंबो लानानैसो मोनसे हारि मुवा जायो नङा होमबा? जोंङो बुंनो थाङोब्ला फंसि सोदोबजों जों हारिमुखौ जों फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां? अब्ला आं नोंथांनियाव बुंनो सानदों जेनबा जोङो हारिमुखौ जोङो बोरैहाय हमथानांगोन आरो हारिमुखौ जोङो बोरै लाखिब्लासो जों गोजौ फारसे जोङो बर' हारिखौ फेहेरनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन औ।
औ।
ओ हारिमु होनना बुङोब्लाथ' माने जोङो गुबुन गोबां माने हारिफोरा गावबा गाव हारिमु दङ। दा थिग बेबायदिनो जों जुदि गाव जों बर'फोरनि हारिमुनि खोथाखौ जुदि जों सावरायनो थाङोब्ला ओ बर'फोरा गावआनो मोनसे गुबै हारिमु दङ। जाय हारिमुखौ लानानै जोङो ओ मुलुगाव थांना थानो थाखाय दिनै जोङो ओ थांना थानो हादों आरो बर' फरायनि जि हारिमु बे हारिमुवा माने एकदम माने गुबै आरो गोथों हारिमु आरो
औ।
आरो बर'फोरनि जि माने हारिमुखौ जुदि जोङो बुङोब्ला बर'फोरा गाव हरनो माने राव दोङो थुनलाइ दोङो गावआनो माने ओ बेबायदि माने हारिमु दङ गाननाय जोमनाय बेयावहाय गावनि खुगा मेथाइ गावआनो माने दामनाय, देनाय माने गासैबो माने बर'फोरा माने दंखायो आरो। दा बेै हारिमु खौ जोङो गोदो जुदि जोङो माने आरो गोदोनि खोथाखौ जुदि रायलायोब्ला गोदो माने ओ खुगा मेथाइनि बाथ्राखौ जोङो खोनबाय थायोमोन। गोदो-गोदाय माने जोंनि रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा गामियाव सावरि बादालि जायोब्ला खुगा मेथाइ माने रोजाबनाय बैसागो बोथोराव जोंनि बैसागो मेथाइ रोजाबनाय माने गुबुन गुबुन माने मेथाइ माने दङमोन आरो। नोङो हाबा मेथाइ जोंनि ओ माने गथ' माने मे मेथाइ बेबायदि जोंहा दङ आरो। दा जोंनि बर'फोरनि हारिमुवा आथिखालावहाय माने जोबोद जौगाबाय। सारा जोंनि बुहुमावनो मुलुगावनो जोङो सिनाय जायोसो दायो। बर' हारिनि हारिमुखौ होनना जोङो जुदि सिनायोब्ला
औ।
दिनै जोङो जोबोद गोजोनथावै जों बुंनांगोन जे ओ जोंनि जि ओ खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा रोनसोनद्रि जोंहा ओ गोबां गुबुन गुबुन जि मोसानाय जि बियो दंङ बेफोरबो जोंनि बर'नि हारिमुवआव जोंहा गोलैयो आरो जोङो ओ गोबां दायो जोंहा खुगा मेथाइ निखौ लानानै गोबां मा माने गोबां मोजां मोजां मेथाइफोर जोंनि गेजेराव दायो जों मोननो हायो आरो जोङो औ हारिमुआव म औ नंगौ
हारिमु बिथिङाव जोङो गोदोनि बायसा नंला नङा होमबा हारिमु बिथिङाव जों बर'फ्रा जे बुर जौगाबाय नंङा होमबा? ओ बावैसो सिगां जेनेबा जोंनि बर'नि मोसानाय बागुरुम्बाखौ जोङो बुहुम दरबारावबो सिनायहोनो हाबाय नंङा होमबा? जेरै भारतनि प्र गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो दिरै बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन दिरै बुहुम दरबारावनो बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिनै बयबो सिनायथि जाबाय। नङा होमबा? आरो लोगोसे नैरोजा नैजिबा मायथाइयावबो जोंनि बर'निनो दामनाय-देनाय दे खाम, सिफुं, सेरजा आरो लोगोसे जे जोंनि बर'नि दख'ना, गामसा बेफोरखौ दिनै ओ जि आइ तेक खालामनानै होबाय नङा होमबा? जुग्राफ फिकेल इेदेक्स दिनै बेखौ सोसन जाबाय आरो बेहाय सोसन जानायनि उनाव जोंहा गोबां गोदोर मुलाम्फाया बेनो माने बुहुमनि दरबाराव थानाय सा-सानजा भारताव रायजो जानाय बर'फोरादि दिनै बे दामग्रा आगजुखौ बाहायो बिसोरनि हारिमुवा बिदि होननानै दिनै मुल लुगनि मानसिफोरा दिनै बेखौ मिथिनो हाबाय। नङा होमबा नोंथाय? बे जोंनि मोनसे हारिमु खौ लानानै जोबोर मोनसे जौगानाय मोनसे आगानसे माने जौगानाय आरो। दिनै जोंनि ओ गोबां लिरगिरि बा गोबां माने जाय बिथांमोना ओ बिजिरसंगिरि आरो जाय बिथांमोना रिसार्च स्कलार बिथांमोना दिनै बुहुमनि दरबारनिफ्राय दाब दाब रिसार्च खालामनो फैयो। नंङा होमब्ला? अब्ला दिनै बिथांमोनासो दिनै जोंनि बर'नि कालसार खो लानानै लिरगोन गावसोरनि देखआव बिसोर प्रसार खालामगोन। नङा होमबा? अब्लासो जोंनि बर' जाथिखौबो बिथांमोना मिथिगोन बिथांमोना बिदि होमबा बिदि दामग्रा आगजुखौ बाहायो बिथांमोननि कालसारा बिदि। बिसोर लिर नानै गावसोरनि रायजोआव बिसोरो फोसावगोन। नङा होमबा? बेबो मोनसे जोंनि जौगानाय आरो आरो बेखौ ज'ग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबबोला बेखौ रावबो हारिया जोंनि दामग्रा आगजु होनानै बेखौ सेख'नानै लानो हाया आरो। आरो जों हारिमु बि बिथिंखौ जोङो फारफ्रोमथिंबो जौगाहोनांगौब्ला गाव हारसिङै हाया। नङा होमबा नोंथां? नोंबो आंबो सासे बर' मैखोम ओ हिसाबै गावबो गोसोआव लानांगोन जेनेबा जोंनि हारिमुवा अखल नों हारसिंल' हारिमुखौ सिबिबोब्ला जाया। नङा होमबा? जोंनि साफ्रोमबो हारिमुआव दानाय लुनायखौबो जों खालामनांसिगोन। नंङाहोमबला नोंथां? आथिखालाव जोंनि दानाय लुनाया खमायलांबाय नायनो थाङोब्ला गामियाव जोङो हिसानखौनो जों नुनो थांला। नंङा होमबा? बेफोरबो जोंनि दानाय हारिमुमोन गोदोनि आइ जोंनि बिब'मोना गाव गायनि आखायजोंनो जि दायोमोन गाव गायनि सानजोंनो थौग्रं दख'नाखौ दानानै गानबोयोमोन।
औ औ
आथिखालावथ' जोंङो मार बजारनिफ्रायसो बा हाथाय बाजारनिफ्रायसो बायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो अब्ला नोंथांनियाव आं बेखौ सोंनो लुबैदों बोरैहाय खालामोब्ला जोङो जोंनि बे दानाय लुनायखौ जोङो आख जोंनि आखायाव लाबोफिननो हागोन? नोंथाङा बेनि सोमोन्दै संद'यै फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
ओ दानि जि जोंनि जि मोनसे थासारि बे बेखौ नायोब्ला जोबोद मोनसे औ माने दुखु नाङो, मानो होनना बुङोब्ला जि बर'फोरनि जे‌ गाननाय-जोमनाय जि दानाय-लुनाय बेखौ दायो गुबुन हारिफ्रासो गोबां माने बेखौहाय माने बिजनेस महराव लानानै फालांगि खालामगासिनो दङ' गोनोंथाङा एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जि गोदो गोदाय जोंनि माने माने आइ मोना जोंनि आब'मोनाहाय
माने बेखौ माने हरसेयावनो दानानै माने गावनि जोहोलावनो गान होनाय बेबायदि मोनसे जारिमिन जोंनियाव दङमोन। आथिखाल लाव जोंनि जे लाइमोन जे सिख्ला फोराहाय जोंनि आइजोफोराहाय बेबायदि दानायखौ जोङो दायो जोबोद खम नुयो गोदोआव ओरैबायसा मोनसे फरिबेस दोङोमोन गामिफोराव माने माने फुङावनो थाङोब्ला माने हिसाननि गाबनाय खोनायोमोन मोनाबिलियाव हिसाननि गाबनाय खोनायोमोन ज' ज' जाजाय माने बेवहाय ओ दावराइ आगर फारौ मेगन आगर हासो आगर जोंनि आर'नाइ आगरफोरखौ बेवहाय एर नाय जायोमोन दा ओंखायनो आं सानो दा आथिखालाव जुदि जोंनि बे हाबा हारिमु बा दानाय लुनायखौ जुदि जोङो फोथाङा लाखिनोब्ला गिबियावनो बेनि सायाव माने सरकारा मोनसे मोजां इनिसिटिभ लानां गोन आरो जाय ओ बेबायदि दाग्रा बे दाग्राफोरनो मो जां मोनसे ओ बेब'स्था खालामना होयोब्ला निस्सय बेखौ दागोन बेखौ आं सानो आरो बिथांमोननो मोनसे मोजां मारकेटिं मारकेट मोननो हानाय फाननानै माने
औ
सा मोननाय बेबायसा माने मोनसे बेबस्थाखौ खालामना होनांगोन आ मानोना गोदोनि समाव नोङो बेबायदि बांद्राय फाननाय जायामोन गाव गाव गाननो थाखाय गाव गाव बौ माने ओ जोमनो थाखायनो दानाय जायोमोन
दानाय जायोमोन औ नोंथांमोननियाबो सैथो जों गोदोथ' जोङो गावगायनो आखाइजोंनो जोङो जि जोमखौ दानानै गानोमोन नङा होमबा। जोंनि गामसाखौबो जिनै सानसेयावनो दाना फोजोबनो हायोमोन गिदि नों थाङा बुंलांबाय हाजो आगर दावराइ मोख्रेब दि-दिंखिया आगर नङा होब्रा बेफोर रोखोमखौ जोंनि आइ आबौमोनहा जोंनि गानग्रा जोमग्रायाव बेरखांहोनायखौ जोङो नुयोमोन आरो मानोना गोदोनि रोंगौथिया जोबोद ओ सैथोआवनो दोङोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां बाहेरानि फैनाय मिसिनजों दानाय द्रेसखौसो जों गोबां गाननायखौ नुयो आरो नोंथां। अब्ला जों बेफोरनिफ्राय ओ रैखा बेफोरनिफ्राय जोङो माबानांगौब्ला जोङो हारिमुखौ जों सिबिनांगौब्ला जोङो जोंनि दानाय लुनाय आरो जोंनि बर' आइजोफ्राबो सांग्रां जानांगोन नङा होमबा गुबुननिफ्राय फैनाय जों बन्द' खालामनांगोन‌। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनो दोनथ थननोसै नामा नोंथां?
औ औ दे दे जागोन दे
थों नोंथां
बा गोजोन्थों